हेल' औ खोनादोंना नोंथां औ खोनाबाय
औ ओ नोंथांजों दान्दिसे सम सा सावरायनो हागोन ना दख
औ सावरायनो हा
खोनाबायना नोंथांङा औ औ जोंङो अब्ला नों जोंङो ओ इ औ खोनाबाय ना हेलौ औ जोंनि हेल्थ एबा जोंनि सावस्रिनि सायाव सावरायगोन आरोना नोंथां जोंङो औ जोंनि सावस्रिनि सायाव जों साव औ जों सासे सुबुंनि थाखायथ' जोंनि थाखाय ओ सावस्रि होननानै बुंङोब्ला जोबोद गोनांथार नंङा होमबा नोंथां जोंनि सावस्रियानो माने ओ जोंनि धोन होननानै बुंदों जायखौ नंङा होमबा ओ जों देहा आरो सावस्रि मोजां नंङाब्लानो माने ओ जोंनि जिउ खुंनाया जोबोद माने ओ जारला जानानै फैयो आरो नंङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ थारै
औ औ ओ बेनिखायनो जोङो जोंनि सावस्रि ओ देहाखौ जेब्लाबो जोथोनै लाखिनाया मोजां नङा होमबा नोंथां जोंनि देहानि थाखाय जोङो औ जेब्लाबो जोंनि जानाया जेब्लाबो मोजां जा नांगोन लोगोसेनो जोंनि ओ जों माखासे रोखोमनि ओ बियाम बा एक्सारसाइस खालामनांगोन नङा होमबा नोंथां? लोगोसे बिदिनो जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जों जेब्लाबो ओ जोंनि उन्दुनाय उन्दुनायाबो नङा होमबा नोंथां
औ औ
खोनादोंना औ बेबायदिनो जोंहा माने देहानि थाखाय औ देहाया थाखाय औ ओ नोंथां ओ नोंथांनि बादिब्ला जोंनि देहा एबा सावस्रिया माबायदियै थायोब्ला मोजाङै थागोन होननानै सानो नोंथाङा मा मावोब्ला ।
औ जोंनि देहाया नङा होमबा ओ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला आथिखाल आरोना ओम माखासे बिथिङावहाय ओ सुबुंफोराहाय गोबां माखास से बेरामफोरजों भुगिनो गोनां जादों । नङा होमबा ओ दा बेखौ नाय ब्ला दा बेखौ नायोब्ला बा बेखौ नोजोर होयोब्लाथाय ओ जोंनि जे देहायाव जों माबायदि जोंनि देहाखौ जो थोन लानो थाखाय जों माबायदि नेमखान्थिखौ फालिनांगोन बा जोंनि देहाखौ जों माबोरैहाय जोथोन लानो हागोन बै बेफोरबायदि राहाखौ जोङो सायख'नानै लानांगौ । नङा होमबा नाथाय ओ माखासे ओ सुबुंफोराहाय ओ बेबायदिनो नोजोरखौहाय होआ आरो सान सेनि मोजांखौ मोजां साननानै सानसेनि मोजांखौ मोजां साननानै माखासे बिथिं फोरावहाय जोंनि देहाखौहाय ओ मोजां नोजोर होआ मोजां नोजो जोर होआ बेबायदियाव जोंनो देहाया माब्लाबा समाव नाख्रेबनो गोनां जायो । औ जेरैहाय जोङो जोंनि देहाखौ जोथोनै लाखिनोब्ला जोंनि देहाखौ ओ जोङो गोग्गोयै लाखिनोबा जोङो फुङावनो सिखारनांगोन। जेरैहाय ओ बा बाजि बा बाजिनि इसे सिगां बेबायदि ओ समावहाय जोङो सिखारनानै फुंनि बारखौहाय जों जानांगोन। ओ लोगोसे जे फुङावहाय सान सान गोरलै ओंखारो। नङा होमबा बै साननि जे भिटामिन बेखौ जोङोहाय मोननो हायो आरो बिनिखायनो जोङो फुङावहाय थाब सिखारनांगोन। लोगोसेनो जोङो जानानै ओरैनो जिरायसोम उन्दुसोम थानाया जोंनि थाखाय मोजां नङा बेनिखायनो जोङो बैफोर जे सम बेखौ जों मोजाङै बाहायनो रोंनांगोन। ओ जानायनि बेलायावबो जोङो मोजां रोखोमनि जानांगोन जोङो टाइम बायदियै जानांगोन। खेनसेनो जोंङो जाखाजोबसै होननानै जायोब्ला जानाय नंङा। बिनिखायनो जोंङो जोंनि जा जेरैबायदि जोंनि लिभार किडनि जोंनि आदारखौ जेरैबायदि दोगोन खालामनो हायो। थिग बैबायदि खौ नोजोर होनानै जों जोंनि आदारखौ जानांगोन। लोगोसे जोंङो। लोगोसे जोंङो बियाम खालामनांगोन। नङा होमबा जायखौ एक्सारसाइस बुङो जों बेखौ खालामनांगोन। आरो जोंनो नांगौखिनि। नांगौखिनि जोंनि जे दै दै लोंङोना जोंङो। बेबायदि दैया जोंना गोग्गो दै जानांगोन। जेबो मैला गैयै जोंङो सरनानै बा फिल्टार खालामनानै लोंनाय जानांगोन। आरो बे दैया जोंनो नांगौखिनि जानांगोन आरो। औ बेजों लोगोसेनो जोंङो। जोंनि देहाखौहाय गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जों माखासे आथिखालाव दं गोबां सुबुंङानो मा फेग्रा मुवा बाहायो नंङा होनबा। बेबायदि फेग्रा मुवाया। जोंनि देहाखौ गोबां खहा खालामो जोंनि लेभार किडनि बेफोरखौहाय खालामो बा डेमेस खालामो दा जों बेफोरखौहाय नोजोर बोनानै जों बैफोर बायदि फेग्रा मुवाखौ बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन लोगोसेनो जोंङो नांगौ बायदियै जों जोंनि देहाखौ जानाय लोंनायजोंल' जाया बा जानाय लोंनायखौल' जोंङो। जोथोनै लानायनि बेलायि बा बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि देहा मोदोम सिकिन बा सानि बिगुर। बेखौबो जोंङो मोजां रोखोमैहाय साखोन सिखोनै लाखिनांगोन जेरै दुगैनाय जोंङो दुगैनाया जों मोजां रोखोमै दुगैनांगोन ओरैनो लुस्र'नानै दैजों स्र' थांहोनाय बे बिदि जानाय नङा माखासे आथिखालथ' गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि साफुन जायखौ जों हुयोमोन। बेखौबो जोंङो मोजां रोखोमनि बाहायनांगोन। बेबायदिनो आरो ओ गावनि जे गाननाय जोमनाय। गस्ला जि जोम नङा होमबा बेखौबो जोंङो मोजांङै हाय। दैजों सुनांगोन मोजां रोखोमनि साखोन सिखोनै लाखिनांगोन मोजां सानदुं नांनाय जायगायाव जोंङो बेफोरखौ लामनांगोन। नङा होनबा आरो औ आरो बेबायदिनो। जोंङो। बेबायदि जे जोंङो दुगैयो नंङा होमबा। बेबायदि दुगैनानैल' आरो जों जाया जोंनि जे थाग्रा जायगा जेरै उन्दुग्रा जायगा बिसिना एम होननो जायखौ आरो जोंनि ओ न' खथा बेफोरखौबो जों साखोन सिखोनै सिबस्रांनांगोन साखोनै सिखोनै लाखिनांगोन आरो जोंनि जे थाग्रा जायगानि खाथि खाला जे जोंनि सोरगिदिं बेफोरखौबो जोङो साखोनै लाखि नांगोन साखोन सिखोनै दाखोर दालाफोरखौ जों जेराव मेराव गारनो नांङा गेसाव गोफुन मुवाफोरखौ जों खाथिफ्राव गारनो नांङा गारोबाबो ज जों बैफोरबायदि मुवाखौ जोंङो सावनानै सावनांगोन आरो अरजों हाय आरो बेबायदिनो जोंङो खुदै हागादै बेफोरबायदि
औ
जोंनि जे माखासे खुदैफोराव हागादैफोराव बिजानुफोर थायो नालाय बैफोरबायदिनिफ्राय जानगार जानो थाखाय जों जेराव मेराव बेफोरखौबो गारनो नाङा। बेबायदि बेफोरबायदि जोथोन लायोबा जे जोंनि देहायाहाय गोग्गो जागोन होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थार खोथाफोरखौनो बुंदों नोंथां। ओ जोंहा दिनैनि दिनाव बांसिनै गोबां मानसिनि देहायानो माने ओ बेमार आजारजों साग्लोबजायो थारैनो नंगौ बेफोरनि जाहोनाबो जों ओ गोबां उम आ बिथिङाव जों नायब्ला नुयो जोंनि सुबुं माहारिनि गावसोरनिनो दाय बायदि आरोना नोंथां ओ गोबां सुबुङानो दिनैनि जुग आ दिनाव आ माने जोंनि देहानि मोजां जानाय जिनिसफोरखौ जों जाया गोबाङानो नङा होमबा गोबां जिनिसानो दिनैनि दिनाव गलाय मोनदेर जाजोब्बाय नङा होमबा? जेरैहाय जोङो औ जोङो गोबां ओंखाम ओंख्रि संना जानायाव गोबां थाव बायदिसिना बाहायो नङा होमबा? बेजोंबो जोंहा गोबां खहा जायो लोगोसेनो जोङो दिनैनि दिनाव गोबां गोदै जाग्रा बेसादफोरखौ जानाय नुयो नङा होमबा। बे गोदै जानायनि जाहोनावबो जोंहा औ डाइबेटिस बायदि गोबां बेराम साग्लोबनायखौ जों नुगासिनो आ उन्दै उन्दै सोआवनो ओ गोबां गथ'फोराबो जोङो बेराम जानायखौ नुयो आरोना दानि दिनाव। दा बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों गावनो एसे सांग्रां जायोब्ला मोजां। बा जेरैहाय जोङो ओ औ जोङो बांद्राय ओ गला बायदियाव मोननाय बायदिसिना रोखोम कम्पानिनि मुवा बेसादफोरखौ जायाब्ला जों मोजां नङा होमबा। बेनि सोलाय जोङो औ जोङो गोबां फिथाइ सामथायाइ जानो हायो लोगोसेनो जोङो न'आवनो बानायनाय मोजां महरफोरखौ जोङो जानो हायो औ बेनिफ्राय औ नंगौ बेनिफ्राय जोङो नोंथांमोनहा बुजिनांगोन देहानि गावब गावनि आ माने साब सिखोन नङा होनबा साब सिखोन लाखि लाखिनाययाबो नङा होमबा औ बिदिनो जोंहा देहानि जेंना बुङोब्ला दिनैनि समाव जा जोङो गोबां रोखोमनि जेंना आरोबाव नुबावो जेरै ओ उन्दै उन्दै बैसोआवनो गोबां ओ खानाय खानाय बायदिसिना गुनाय नङा होनबा या लोगोसेनो सोरनिबा खानाय मोननाय बेफोरबायदि रोखोमनि जेंनायाबो जों नुयो बेनि अनगायैबो जों जोङो उन्दै बैसोआवनो गोबां आ मेगननि जोंना ससमा गाननाय नुयो नङा होमबा नोंथां? दा बेफोर जेंनाफोरखौ जोङो गावसोरनो एसे सांग्रां थायोब्ला मोजां नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ दाथ' नोंथां नोंथांजों सावरायनानै बि मोजां मोनबाय नोंथां। गोबां मिथियै गियानफोरखौ सोलोंनानै लानो हाबाय नोंथांनिफ्राय दा जोंना समाथ' जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां अब्ला जोंनि सावरायनायखौ फोजोबनोसै न?
औ फोजोब जाासिगोन दे नोंथां अब्ला गोजोननाय थाबाय।
दे गोजोन्थों उम।
औ गोजोनथों।